हेलौ औ नोंथां आंनि रावखौ मोजाङै खोनादोंना? औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं?
अ आङो ओरैनो जिरायनानै दं ओमफ्रायायो नोंथाङालाय मा खालामनानै दं
दं आंबो जिरायनानै नोंथांनि खबरा माबायदि
औ आंहाथ' खबरा मोजाङैनो दं आरो थिगानो ओमफ्रायो नोंथांनि? खबरालाय माबोरै?
मोजाङानो नोंथां। ओ नोंथांमोननिथिं बोथोरा माबायदि जाना दं दा?
जोंनिखुइ बोसोरा बाराद गरम जानानै दं।
औ
माने अखा गैया माने सानदुं दुंगासिनो आरो ना।
औ औ औ
ओमफायो नोंसिनिखि जालाय नोंथां?
नोंथां जोंथिंथ' दासान्दि एसे बोथोरा मोजांखौनो होननो हायो आरो एसे माने थान्दा खालामदों आरो
औ
औ नोंथां ओ नोंथांखौ माने आं माने कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय माने दिनैनि दिनाव आरो जेनेबा नोंथाङा समखौ मा मा खालामनानै माबायदि माबानानै जेनेबा माने समखौ बारहोहोनो हाखो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा दोनैनि दिन खौ बा सानखौ म बायदि बारग' होखो?
औ औ मानो मानो हाया जानो नोंथां। ओ आं ओ जेनेबा फुङावनो साराय सातथासोयाव सिखारनानै आरो ना।
आङो जेनेबा आंनि रुमफोरखौ साफा खालामबाय आरो बिसिनाखौ जाब्बाय आरो माने बिसना फो साफा खालामनानै रुमफोरखौ सिबनानै आङो बेनि उनाव आङो ब्रास खालामबाय आरो ब्रास खालामखांनायनि उनाव आङो दु दुगै दुगैना दुगै लोबै माने आङो जेनेबा साहा लोंबाय आरो ओमफाय आरो साहा लोंखांनानै आङो जेनेबा नथासोआव ओंखाम जाबाय।
औ
ओमफाय ओंखाम सोंंखाम जाखांनानै थोरसि लथा सुखांनानै माने ओंखाम जाखांनानै थोरसि था सुबाय आरो
औ औ
सुखांनानै जेनेबा आङो आंहाथ' माने आं सासे दा फरायसालि नालाय माने आं फराय सुलि माने आङो ओं ओमफाय माने आं आंहा क्लासबोदों माने कलेजावबो थाङो नालाय आङो। बेनिखायनो माने आङो ओ जेनेबा ओंखाम जा खां लोंखांनानै जेनेबा आंहा क्लासआ दसथानिफ्राय स्टार्ट जायो नालाय। आङो माने क्लासनि थाखाय ओंखारो आरोना। ओंखाम जा खां लोंखां माने ओमफाय आं क्लासाव थाङो ओमफाय बिनि उनाव क्लासावथ' आंना माने बिदिनो बिराद मायबा मायबि जेनेबा जोंनाथ' इदि क्लास जायो नालाय बेरेक बेलेग क्लास जेनेबा ओमफायो इदि जेनेबा आंनाथ' क्लासा साराय सारिथासिम जायो माने। ओमफायो आङो जेनेबा क्लासनि गेजेराव जोंना मोनसे ब्रेक होयो नालाय। ओंखाम जानो थाख फाय माने एथा सिम ओमफ्राय आङो जेनोबा बे ब्रेक टाइमाव माने जोंनाथ' एटानिफ्राय सारि एथासिम नालाय ब्रेकआ।
औ।
ओ ओमफ्राय माने ओंखाम जानायनि टाइम आरो बे जोंनि।
औ औ औ।
थ' आं बे टाइमाव माने ओंखाम जाफैयो आरो माने ओमफ्राय ओंखाम जानानै आं आर कलेजाव थांफिनो। ओमफ्राय आङो जेनो बा जोंनिया बिदि क्लास तास जानानै आङो सारि सारिथायाव माने फैफिनो आरोना न'आव।
औ औ।
ओमफ्रायाय आङो न'आव फैनानै जेनोबा ओंखाम ओंखाम जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय ओंखाम जानानै आङो एसे माने गोलाङो आरो जेनोबा आराम लायो आरो आराम ला खांनायनि उनाव आं आरोबाव माने बिदि सिखारनानै साहा लों आरो बेलासिनि। ओमफ्रायो ओ बेलासे साहा लोंनानै जेनोबा दसे बार जाहैयो आरो बायहेराव।
औ औ औ।
औ इनि उनाव जेनोबा ओ खानसि लथा सुबाय
औ।
ओमफायो जेनोबा ओंखाम सोंखामनि माने जेनोबा हरनि टाइमावथ' ओंखाम सोंखाम जासिन आरो।
औ औ औ।
होमबा आं नोंथांनाव सोंहनोसै एबार जेनोबा नों थाङा गावनि लाइप दिनखौ माबायदि दिनै फोजोबनो फोजोबखो आरो
औ औ औ।
नोंथांङा आंनो खिन्थानो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जेरै औ आंथ' फुङाव नो दाथ' जोंहा गायनाय फुनायनि दिन नङा होनबा नोंथां? जोंहा दाथ' फोथारावबो थांनो गोनां जाखायो नालाय बेखायनो आं माने सारि सारि जायो आरो। सारि सारितायाव सिखारखांनानै आं माने ओ मो खां आरि सुखांनानै माने उम साहा लोंनाय जायो। ओ साहा लोंखांनायनि उनाव आं माने ओ सिला लामना सिला लामा सिबनाय जायो सि-सेला लामा सिबहांनायनि उनाव आङो थाग्रा खथा बा रुम खौ आं माने एसे साखोन सि सिखोन खालामनाय जायो जेरै जोंहा उन्दुनाय बिसिनाखौ माने साब सिखोन बा साखोन सिखोन खालामनाय जायो। बा सिबनाय जायो थाग्रा खथाखौ। थाग्रा खथा सिबखांनायनि उनाव आं माने जोंहा जाना दोनखानाय बा हरनि जाना दोनखानाय जोंहा थोरसि-लथा बेखौ माने सुनाय जायो आरो बे नि उनाव माने जोंनो दै लोंनो थाखाय जोंहा थ' सरनांगौ नङा होमबा नोंथां जेरै लोंनो थाखाय दै सरनानै फुंनि जानायनि था खाय फुंनि ओंखाम जानायनि थाखाय माने संनानै लाहार-फाहार जायो थिग दाइन बाजिआव जाहैयो ओ बायदि खामानिखौ मावखांनायनि उनाव दाइन बाजियाव ओंखाम संनाय जायो ओ ओंखामखौ जों ओ मालाबा बेबायदिनो फोथाराव थांनो गोनां जायोबा ओ फुङावनो मा ने संनानै बेबायदिनो आठथा सारि आठथा जानानै जों फोथाराव ओंखारलांनाय जायो। ओ जोंहाथ' दा थ' जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' हाजिरा खालामब्ला बयबो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा ओ फोथाराव जोंहा हाजिरा खामला थायोबाथाय जोंङो न'निफ्राय सारि खा थायाव ओंखारलांनाय जायो जोंहा बेबायदि थां जेनेबा सारि खात्थायाव ओंखारलाङोब्ला जोंहा सात्था बाजाराव जों ओंखाम जानाय जायो आरो आरैहाय दिनैनि समावथ' आं माने फोथारावबो माने बेला मोनसे माने बारहोनाय आरोना आं माने फोथारनिफ्राय फैनानै ओ अमा मानो माने आदार होनाय जायो हांखोखौ हांखोनोबो आदार होनाय जायो दै दाउ फिसा बा हांखो फिसा हांखो गिदिरफोरनो बेबायदि आदार बुथुमनाय बा होनाय जा जायो आरो थिग बेबायदिनो बे समावनो आं माने अमानो थाखाय जोंथ' नोंथां अमाखौ फिसिबाथ' जों माने बिसोरनोबो जानो थाखाय आदार नां गौ नङा होनबा? जेरै सानजौफुंनि ओंखामखौ संखांनानै बा खांनानै ओ फैनानै अमानो आदार होखांबाय फोथारनिफ्राय फैनानै अमा आदारखांनायनि उनाव मान सान बुंनि जानायखौ आं माने संनाय जायो। संखांनायनि उनाव आङो माने अमानो होनो थाखाय बा थास' रुनो थाखाय ओ खाथि ओ खालानि माने बाख्राफोराव आं माने हाना लाना फैनानै माने संनाय जायो आरो बे संखांनायनि उनाव एसे माने एसे आराम लानाय जायो ओ देहाखौ जेनबा एसे रेस्ट होनाय जायो जेरै जोंथ देहाखौ माने एसे रेस होआबाथ जोंहा जोबोद देहाया लोरबां जायो नङा होमबा नोंथां। जोंनि देहाखौ मोजांनि थाखाय जोङो खामानिल मावबा जाया जों गावनि देहाखौबो एसे ओ आबोर लानो गोनां जायो बा देहाखौ खौ एसे आराम होनो गोनांबो जायो आरो बेलासिनि समाव एसे माने लामाथिं एसे बेरायहैनाय जायो आरो एसे गावखौनो एसे माने मोजां मोननो थाखाय मा देहा देहाखौ बा राफोद लाखिनो थाखाय माने एसे बेरायहैनाय जायो आरो मैयानि मोनानि एसे माने साहा लोंनो थाखाय साहा खुनाय जायो हरनि ओंखाम जानो थाखाय एसे माने संनि लाहार फाहार बेफोरबायदि खालामनाय जायो। नोंथांमोननि न'खराव जेरै जों थ' दिनै मा माबायदि समखौ बारहोलांखो बा नोंथांनि न'आव जेरै जोंथ' मा मा माने बा जुनार फिसिनाय दं बा जेरै जों न' फिसिजानाय बा हाग्रानि फिसि जानाय
जोंनियावथ' दा जेनेबा फिसिनाय अमा फोरखौ सोंदों आरोना नों बिथाङा फि ओ जेनेबाथ' जोंहानि न'आवथ' दा ओ फिसिजानायफ्राथ' बोरमा दङ जोंहानि न'आव जेनेबा बोरमा ओ दसथासो बोरमा दस्थासो दं माने जोंनियाव
औ औ औ
आरो बेनि उनाव जोंहा अमा मासे दं आरो आरो जोंहानाव औ आरो बिदि हांसो दाउ बेफोर दं आरो जोंहानाव जेनेबा जोंथ' ओ जोंनाथ' माने बोरमाखौ फिसिनो थाखायथ' जोंनिया बारियाव इदि बारियावथ' जोङो आदार जाहो माने गांसो जाहैनांगौ जाहैबाय नालाय आरो जोंनिया हांसोफोराबो माने एसे बुरजायानो दंसाबो आरो जोंहानाव। आरो दाउ दाउ दङ आरो जोंहानाव माने ओ लाइक मा होनो बेखौ मोसौबो माने दङ आरोना माथामसो।
औ औ औ
आरो बेनि सायावथ' आरो नोंथां लानावलाय मा मा बिदि जुनार दं माने फिसिनाय?
जेरै जोंहा बुंनो थाङोबा अमा, दाउ, हांखो बेफोरबायदि जोंहा बोरमा मासे दं ओ बेफोरजोंनो माने एसे मालाबा फोथाराव थांनो गैयाबा बेफोरबायदि माने दाउ हांसो बा अमा बोरमा बेफोरजोंनो सम हेगारनाय जायो मालाबा जेरै बिसोरखौबो जाहोनो थाखाय से माने उदां जायगायाव एसे माने उरजानो बा बिसोरखौ गांखोजानो थाखाय जों माने हेगारना हरनाय जायो थिग बेबायदिनो बेफोरखौबो जों माने एसे माने ओ नायहैनो गोनां जायो आरो जाहा थे बा दाउसिन-दाउला जेनेबा बै दाउखाफोरा जेनेबा लाङा बा दानि जुगावथ' जेनेबा बायदि बायदि सैमाफोराथ' जेनेबा बोरमा बा दाउसिन दाउला बेफोरबायदियाव जाग्रा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नों
थाखायबो बिसोरखौ माने रैखा खालामनो थाखाय जों माने नेना थाहैनाय जायो आरो बेनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथा सोंनो सानो नोंथांनिसिम? जेरै नोंथांमोनाव जेनेबा फिसिजानाय जेरै ओ बोरमा दं होनदोंनानों? थाङा बोरै जेनेबा नोंथाङाथ' दाथ' फरायसा नङा होमबा नों थां नोंथाङा फरायसा थ' ओमफाय नों न'आव फैनानै बे जेनेबा कलेज टाइमाव नोंथाङा बेबायदि बेबायदि माने समखौ बारहोयो बा बारहोना फैनानै न'आव फैनानै नोंथाङा बे बोरमा बा अमाफोरजों बोरै टाइम। माने माने नोंथाआ मिलायनो हायोबा। बारहोनो हायो।
जेनेबा आंहाथ' फरायसा। सालिया साराय सारिथासिम साराय सारिथासिम जायो नालाय। आङो बेनिनो। फैनानै जेनेबा जोंथ' बोरमाखौ जेनेबा गांसो जानो थाखाय ज बारियाव दोननाय जायो नालाय।
औ।
आरो बोरमा फिसाफोरखौ। थ' बिदि सैमाफोराथ' जा-जा-जानो हायोना। माने इसोरो। फिसा फिसा जायो नालाय गांसो जानायफोराव बा स' जोङो जेन आङो जेनेबा फरायसालिफ्राय फैनानै जेनेबा नेहैयो आरोना गांसो जानायनि खाथियाव बिसोर। थ' जेनेबा बिदि। ओ सैमाफोरा जायैनि थाखाय। इसोरखौ से इदि गां जानो थाखाय माने बेङो आरो आरो। जुदि माने एसे थाबैनो माने गन्द्रायाव लाबोयो आरो माने गांसो जाहोखांनानै मोजाङैनो बेंनानै। आरो। अमाखौथ' फैनानै अमानो आदार होफैयो आरो जेनेबा।
औ औ।
औ बिसिमानोमोन आरो।
औ नोंथां जोंहा सावरायै सावरायै जोंहा समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों सावरायलनानै जोबोद। गोजोननाय मोनबाय।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।